हेलौ
हेलौ
खोनादोंना
खोनादोंना
औ खोनादों
अ खोनादों खोनादों नोंथाङाबो खोनाहैदोंना आंनिखौ
औ खोनादों
अ होमबा दा जों नोंथां बैसागुनि सायाव एसे सावरायसै नङा होमबा
औ
औ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो जायफोर फोराव जोंनि गासैबो बर' सुबुंफोरा उन्दैनिफ्राय लानानै सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' बयनिबो गोसोआ मानि रंजाखाङो आरो दा जों बुंनो थाङोबा बैसागुखौ गोदोनि समाव मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु बेफोरबायदि फालिनाय नुनो मोनोमोन आरो
औ
नाथाय आथिखालाव बेफोरो फैयै फैयै नैबे समाव जायगा लायै जायगा सोलायलांबाय आरो बबेबा बबेबा जायगायाव मोसौ बैसागुबो फालिला बा गोदोनि समावहाय जों बैसागुखौ सप्ता खनसे गाहाम फालिनायखौ नुयोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरो नुनो मोनबांला आरो जेनेबा साननै सानथाम बेफोरबादिल' फालिनायखौ नुनो मोनसै दा ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव बिदि मोस मोसौ बैसागु फालियो नामा नोंथां खिन्थादो एसे
जोंनि जायगायावथ' गोदो गोदाय फालियोमोन दाथ' फालिला मोसौखौ नाथाय बैसागुखौ दा फालियो नाथाय दामग्रा देग्राया गोमालांनो हमबाय दानि जुगावथ' बक्स लानानैसो मोसायो बयबो बो आरो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गोदोनि दिनावथ' ज' ज' जाजाय मोसायोमोन दानि जुग दानि दिनावथ' आलादा आलादा जोबसै सेंग्रा सिख्ला आलादा बोराय बुरि आलदा गथ' गथाय आलदा
नंगौ औ
आरो
दा गोदोनि समाव एक्स' एकथा मैगं जानाय हुदा दङमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ जों नुनो मोनबांला आरो जा खाथि खालायावहाय मैगं थाइगं मोनो बेफोरखौनो जानाय जायो संक्रान्तयाव दा नोंथांमोननि जायगायाव संक्रान्ति खालि बेफोरबादि एक्स' एकथा मैगं जानाय नुबावो नामा नोंथां
दानि जोंनि जायगायावथ' एकस' एकथथ' जाजोबा नाथाय एफा एनै नागिरलाबायनानै जायो
औ
बायदि बायदि गोखा गोखै दै गोबाब मैगं थाइगं नागिरनानै जायो
औ औ दा जों दामनाय देनायनि बेलायाव नायनो थाङोबा गोदोनि दिनावहाय जेनेबा खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरबादिजों ग्रोम ग्रोम ज' ज' न'खर न'खर हाबनानै मोसानायखौ नुनो मोनोमोन गोदोनि दिनाव नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनो बा सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों जेनेबा ओ जेनाखि बर'नि दोरोङारि दामजु बेखौ बाहायालाबा जेनेबा बक्सजों लानानैसो आथिखालाव न'खर न'खर हाबनानै जों मोसानायखौ नुनो मोनसै नङा होनबा नोंथां दा नोंथांमोननि जायगायाव मााबादि सोलिगासिनो दं दा बैसागुआ जेनेबा बक्स जों मोसायोना बिदिनो जेनाखि बर'फोरनि दोरोङारि दामजु सिफुं खाम जथा हारमुनिया बिदिजों दासिमबो मोसानायखौ नोंथांमोननि जायगा याव नुनो मोनो नामा
जों जायगायावथ' एफा एफा नुनो मोनो खाम जथा बुरजा सिफुं लानानै नाथाय जायगा जायगाबो बक्स बायदि बक्स दामनानै दानि जुगनि गान बायदि रोखोमनि बक्स लानानैसो रंजानाय मोसानाय नुनो मोनसै
औ औ
आरो
दा अब्ला गोदोनि आरो दानि रुजुनानै नायोबा जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां दा बैसागुनि जेनाखि जोबथा सान बेवहाय नोंथांमोना न'खर न'खर न'खर फैसा खांनाय हुदाफोर दङ नामा एसे खिथादो
जों लागायावथ' न'खर न'खर फैसा खांनाय हुदाबो दंसै आव न'खर मोनफा मोनफा हाबनानै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि गावबाागाव ज' आदा आदा जानानै मालाय न'खर न'खर हाबनानै फैसा लानाय हुदायाथ' दानि जुगाव सोलिगोगासिनो गोदोनि
औ
जेरै माइरं आलु बायदि फा बायदि रोखोमनि हरोमोन दानि जुगावथ' थाखा फैसा जोंसो सोलिसै
औ दा नोंथां बुंनाय बदि जोंनिथिंबो जेनाखि फैसा हरनाय बेफोरसो सोलिया आरो जेनाखि गोदोनि बादि दाउसा दाउदै माइरं बेफोरखौ मानि नुनो थांला मानि आथिखालावहाय नोंथां दा फैयै फैयै बां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय गोदोनि आरो दानि जेनाखि बैसागु फालिनाय बर'फोरनि गेजेराव बियो मानि टटेलि लासै लासै लासै सोलायबोगासिनो दं आरो जेनेबा मैगं जानायनिफ्राय लानानै ओ मोसौ जेनाखि बैसागु बेफोरखौ जायगा लायै जायगा फालिबोनाय नुदोंब्लाबो नाथाय आथिखालाव खमायबोनायखौ नुबोगासिनो दं आरो
औ औ
दा नोंथांमोननि जायगायावहाय जेनेबा दासिमबो सेंग्रानि ओ सिख्लानि बा बोराय बुरै उन्दै गथ' बेफोरो जमा जमा मोसायोना दा आथिखालाव आलदा आलदा मोसानायखौ नुनो मोनो नोंथां
दा आथिखालाव फ जोबसै जेरै सेंग्रा सिख्लाया आलादा बोराय बुरि आलादा उन्दै उन्दै आलादा बिदिजोबसै
औ
गोदो गोदायथ' सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथायाइ ज' ज'यैमोन दानि आथिखालावहाय नुनो थाङोब्ला सेंग्रा सिख्लाया आलादा बोराय बुरैया आलादा गथ' गथायाइ आलादा जोबसै
औ औ औ औ अब्ला नोंथांमोननि जेनाख जायगा बेवहायबो मोसौनि बैसागुखौ नुनो थांला होनदों नामा नोंथां
जोंनि जायगायावथ' मोसौनि बैसागुखौ नुनो मोनलाबो आरो बानायनायबो जाला
औ औ ओरैनोथ' मोसौ बैसागुआव जेनेबा मोसोखौ थुखै लायोमोन जेनेबा माला गानहोयोमोन फान्थाव लाव बेफोरखौ थुख्रा थुख्रा खालामनानै आरो मोसो थुखैनाय समाव लावखारफोरा मेथायबो खननायबो जों गोदोनि स समाव नुनो मोनोमोन आरो
औ
उम
दानि जुगावथ' जों नुनो थांला बिदि
औ औ नुला दा जेनाखि जोंनि बैसागु बोथोराव ओ बर'फोरनि दोरोङारि दामग्रा आगजु जेरै खाम जथा सिफुं बेफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों ओ बर'फोरनि गामि गामि जेनाखि बैसागु समावहाय नोंथाङा दामनांगौ होननानै सानो ना साना
सानो
औ
नाथाय दानि जुगाव जोंना बक्स लानानैसो मोसानायखौ नुनो मोनगासिनो
औ औ दा बेफोर जेनाखि बक्स लानानै मदार्न संजों मोसानाय नाथाय गोदोनि समाव जों नुनो मोनोमोन जेनेबा खुगा मेथाइफोर खननानै न' न' हाबनानै ज' ज'ओ गावजों गाव खौसेथियै मिनि रंजा मो सानायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां गोदोनि समावहाय औ
नाथाय जोंनि दानि आथिखालनि जुगावहाय खुगा मेथाइ गैलिया आरो दामग्रा देग्रानियाबो गोमालांनो हमबाय जेरै खाम जेखा सेरजा सिफुं बायदि रोखोमनि दामग्रा देग्रा बर' हारिनिया गोमालांनो हमबाय
औ दा नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो जेनाखि बर'फोरनि दोरोङारि दामग्रा आगजु खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ दामनो गोरों मानसिफोर मोननो थाङो नामा नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव
जोंनि जायगायावथ' साफा सानै मोननो हागौ नाथाय खाम जथा सेरजा सुबुंफफोराथ' गोमालांनो हमबाय दामग्रा देग्राया नाथाय सुबुंफोरा सासे सानैया थानो हागौ
औ औ
दा ओरै जोंनि जायगायावबो गोबां खम आरो बेफोरबायदि दामनो गोरों सुबुंफोरा जाय जाउनाव जेनाखि बर'फोरनि बैसागु मोनसे मख'जाथाव फोरबो बेवहायबो जोङो बेफोरबादि दामग्रा आगजुखौ दामनाय नुनो मोनला बेनि जाहोनानो जाबाय बेफोरनि फारसे बेसेन होयि एबा रोङि सुबुंफोरनि बा रोंनाय सुबुंफोरनि आंखाल आरो बेफोरखौ दामनो रोंनाय सुबुंफोरनि आंखालनि थाखाय जेनाखि जोंनि बर'फोरनि बैसागु फोरबा नङा होमबा बेवहाय बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनिया बेनो आरो जेनेबा बुंनो थाङोब्ला बेफोरखौ गामि ओनसोलाव खावसे सुबुंफोरा रोङोबा जों जेनाखि प्रग्रामफोर बा बैसागु फोरबोआनो जाथों फ्राव बाहायनो हायो आरो बेफोरखौ
औ
औ दा ओरैनो नोंथाङा बेफोर जेनाखि दामग्रा आगजु सिफुं खाम जथा बेफोरखौ नोंथाङा दामनो रोंगौ नामा
आंथ' दामनो रोङा
औ
नाथाय फोरोंफोरग्राबो गैला दामग्रा देग्राफोराबो गोमालांनो हमबाय बिनि थाखायनो दानि जुगनि सुबुंफोरा एसे गोब्राब जायो आरो सोलोंनो
औ औ ओरैनो नोंथांमोननि खाथि खालायाव जेनेबा हारिमुवारि फसंथानफोर दं नामा जेनेबा सोलोंनो थाखाय गैयाना ना दं
जोंनि जायगायावथ' गैया सोलोंनो थाखाय हारिमुआरि बिदि
औ
खाथि खालायाव नुयो।
औ औ दा होमबा फैयै फैयै जोंना समा जोबफैबायानो नोंथां जि मिनिट जानोसै।
औ
औ दा हमबा जों जेनाखि औ औ दा जेनाखि आरोखि जों बर'फोरनि बैसागु फोरबो बेखौ नोंथांजों रायलायनानै नोंथांमोननि जायगा जोंनि जायगायाव माबादि सोलिदों बेखौ मिथिना मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ मोनबाय ओमफ्राय
औ दे होमबा लाखिदिनि
औ दे